हेलौ
औ
अ खुलुमबाय नोंथां दंङ नों
खुलुमबाय
अ
आं नोंथांनियाव मोनसे सोंनाय सोंनि दे। बुंनो फोमो फिननाय होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। बुंनायसाय मा सोंथि?
जोंनि जिउआव सोलोंथायाइयाहाय मानो गोनां बिब बिनि बारै एसे गुवारै फोरमायना होगोन होनो हागोन नामा?
औ नोंथां सोलोंथाइया जाबाय मोनसे ओरैबायदि ओ जाय जाय जोंनि जिउआव थांना थानायनि राहाखौ दिहुननो हायो एबा ओ सुबुंनि जिउआव सोलों थाय आनो जाबाय मोनसे गोनांथार मोन से बाहागो होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला सोलोंथाइ गैयाबा दिनै ओ गुबुनजों नासयजानाय गुबुनान गुबुनजों थगायजानाय बायदिफोरा जानो हागौ आरो। जायनि थाखै जोंनो सोलोंथाइखौ गो ओ गोनांथिथार जायो। ओ सोलोंथाया जाहै बाय ओ सोलोंथाया जाहैबाय मोनसे ओरैबादि बाहागो जाय बाहागोया गासैबो सुबुं एबा साफ्रामबो सु सुबुंनो गोनांथिथार जायो आरो। जों बे सोलोंथाइ खौनो जोङो गाव हारसिङै सोलोंनो हायो बिमा बिफानिफ्राय सोलोंनो हायो गुबुननिफ्रायबो सोलोंनो हायो आरो फरायसालियावबो जोङो सोलोंनो हायो। गियान सोलोंथाइखौ जोङो गुबैयै गुबैयै जोङो फरायसालियाव सोलोंनो हायो मारै होनना बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालियाव फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो जागायजेेननानै गावनि जिउआव माबा मोनसे थांना थानाय राहाखौ खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ फरायसालिनि सोलोंथाइ नांगौ जायो। नङा होनबा नोंथां औ बेनिखायनो मा जोंनो सोलोंथाइखौ गिबियाव जोङो मा बिमा बिफानिफ्राय सोलोंखांनायनि उनाव जोङो मा फरायसालियाव जों सोलोंथाइखौ लानो थाङो आरो। बेनि गेजेरजों जोंहा मा मोनो आयेन बायदि जोङो मा सोलोंथाइनि गियानखौ जोङो मोनफुंनो हायो आरो। औ औ नोंथां। बेेखाय जोंनो मा सोलोंथाइखौ ओ गोनांथार होननानै बुंनो हायो आरो।
औ।
आरो मा सोलोंथाइनि गेजेरजों जों मा ओ सुबुं समाजखौ ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों मा सुबुं आरो समाजनि जौगानायनि थाखाय जोङो सोलोंथायखौ सोलोंथाया जोबोद गोनांथारनो नोंथां। सोलोंथाइआनो मानसि मानो साबसिन जिउ खुंनाया- खुंनायनि थाखाय। गोनां मोनसे गियान। आरो रोंगौथि। आरो बेसेनफोरखौ मा आरजिनायाव मदद होयो नो।
औ औ।
गियाना। आरो रोंगौथिनि ओ गियाना गियान आरो रोंगौथिया ओ सुबुंखौ जौगा जौगाहोनो हायो। जायनि गेजेरजों मानसिफोरखौ फरायनाय लिरनाय जेरै सानखान्थिनि अनजिमाफोरखौ बुजि होनो हानाय आरो गुबुन गोनां रोंगौथिफोरखौ सोलोंनायाव मदद होनो हायो नो जोंनो। आरो मा सुबुंफोरखौ जोङो सांग्रांथि सोमजिहोनो हायो आरो जों। सोलोंथाइनि गेजेरजों। बेयो मानसिफोरखौ मा होनो ओ मोननो मोन ओ मोननांगौनि मोनथाय मावनांगौनि हाबा जेरै सावस्रि आरो समाजारि बिबांफोरखौ सांग्रां खालामनानै होयो।
उम।
आरो मा सोलोंथाइ जोङो मोननायनि गेजेरजों ओ सोरखारि साख्रिनि जों खाबु लानो हायो। बेनि गेजेरजों मा ओ। जिउ जिउखौ मा होनो साबसिननिख्रुइ हामसिन मा दैदेननायाव जोंखौ सोरखारा साख्रिया मदद खालामो आरो। आरो मा सोलों थाइयानो जाबाय समाज जौगानायाव जौगानायखौ थुलुंगा होयो। जेरैे लेखा गोरों सुबुंफोरा समाजनि जौगानाय आरो बायदि खामानिफोराव बिहोमा होनो हायो। सोलोंथाइ गैयाबाथ जोङो बेफोरखौ हानाय नङा। नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
आरो मा सोलोंथाइयानो जों मोजां गियान गियान आरो आखल आखु दाहोनो हायोनो।
उम
औ बेयो जाबाय मा गियान होनो माने जों गोसोनि एबा ओ सुबुंनि आब्रुथि आरो गोथारथि आरो गुबुनखौनो मान होनो हानाय आरो मा होनो मान बावनो रोंनायफोर खौमा बेसेन होनानै जोङो बेसेनखौ जों मो-मोनफुंनो हायो आरो उम आरो मा होनो ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों मा सो मा मोननो हायो ओ सुबुंखान्थिखौ गोख्रों खालामनो हायनो जेरै लेखा गोरों सु सुबुंफोरासो मा होनो ओ आयेन आयेनखौ आयेनखौ जों मा लेखा गोरों सुबंफोरासो बानायनो हाया होनबा नोंथां? जेरै औ जेरै भारतनि संबिजिर भारतनि ओ गोजौ बिजिरसालि ना आयेनखो बेफोरबायदिखौ जों खालामनो हायो जायफोर लेखा गोरों सुबुं जेरै डक्टर भिमराव बिथाङा लिरदोंमोन मा गांसे जों-जोंनो मेसेन गोसा मोनसे मा होदोंमोन जारिमिनारि मा होनांदोंमोन बेयो मोनसे आयेननि लेखा खा जोंनो लिरनानै होलांदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
बे आयेनावनो जोङो मा संबिजित बे संबिजित जों जोंहा जोंनि भारत भारत हादरनि सुबुंखान्थिनि गासैबो नेमखान्थियानो लिरजोबनाय दोङ।
उम उम
खौ सोलिदोंमोन दग- थर भिमराव आमबेदकार।
औ औ
औ नोथां फ्राय नोंथाङाबोथ मिथिन मिथिया होमबा नोंथां मिथिनो ओ मिथिनो हागौ।
उम मिनथ्स मिथिगौ मिथिनाया माने गोबां गो मानि गियान गैया थेवबो मानि मिथिगौ ओमफाय फोरमायनो हानाय गोबां मानि गुन गैया आरो
ओ औ नंगौ नामा नोंथां
औ
औ दानिया बिदिब्ला नोंथांखौ आङो फंनैसो सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा फिननाय होनो हागोन ना?
दे आं नाजागोन
उम सोलोंथाययाव उम सुबुं समाजखौ दानायाव माबायदि हेफाजाब खालामबावो नोंथाङा ऐखौ एसे बुं फोरमायबावनाय आंनो।
सोलोंथाया सुबुं समाज दानायाव
औ।
सोलोंथायाइथ सुबुं समाज दानायाव गोबां हेफाजाब होयो जेरैहाय उम जेनेबा समाजनि सुबुंफोरा। माखासे नेम खान सि गुन माखासे गियान फोरख खौ ओरैनो। मानि आबहावायाव जोंनि समाजारि आबहावायाव थानानैथ मोनजोबनो हाया नालाय। बिनिनो सोलोंथाइ जेनेबा फरायसालिनि सोलोंथाइफोराव नङाबा गुबुन सोलोंथायाइआरि फसंथानफोराव थाङोब्लाहाय। माखासे गुुन माखासे गियान माखासे आयदानि सायाव रोंगौथि मोननो हायो। जायनि गेजेरजों जोंनि समाज जौगानो हायो जेरैहाय सो ओ जेनेबा सोलोंथाइया समाजनि जिउनि मोनसे मा गोबां गोनां बिबान एबा बिफाव लायो ना। जेरै हाय मानसिफोरनो बि गियान होनाय। सोलायनायनि खामानि होनाय। बिसोरनि जेनेबा सुबुं समाजनि माखासे थांखि दानाय। नेम खान्थि बानायनाय बेफोरो सोलोंथाइ गैयै समाजावहाय माने गोबां बेले बेजे एबा जेंनाफोरा नुजायो। बिनिनो जेराव थुलुंथाइ गोनां। थमास एबा आबहावा। बेफोरबायदियाव जोङो माखासे नेमखान्थि माखासे समाजारि हाबा हुखा थांखि बेफोरखौहाय माने नेमखान्थि बायदियै मा होनगोन बिदिखौ? आब्रुद थि गोनाङै दानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो माखासे जेनेबा जोंनि सुबुं समाजाव सोलोंथाइनि गेजेरजोंहाय ओ गोरिबनि अनजिमा बेफोरो खमायनो हायो।
औ
थानायफोरा खमायलांनो हायो। गावजों गाव खौसेथिया बांबोनो हायो। बेफोरनो आरो
जोङो समाज होनोब्ला थायाव जोङो बेखौबो मिथिदि जों स ओ सोलोंथाइ थाब्लासो मा होनो समाजखौ मोनसे जौगानाय हाबायाव लाबोनो हायो एबा समाज उ आसार खान्थि बेखौ जों मा दाफुंनो हायो नङा होम्बा नोंथां औ जायनि गेजेरजों मा औ फोसाबनो हायो जायनि गेजेरजों मा उन्दै बैसोआव हाबा बा जानाय ना उ दायना-दायनाखौ दायनाखौ जोङो खोमसि फोथायनाय औ बिदिनो
माखासे निसा मुवा बाहायनाय
औ औ नोंथां औ हायो बि-बिनि थाखायनो मा जोंङो ओ सोलोंथाइ नांगौ जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो नोंथां समाजाव ओ सोलों सोलों साफ्रोमबो मानसिया सोलोंथाइ मोनबासो माहोनो समाजखौ जौगाहोनो हायो हाया होनबा नोंथां? औ। जेरै जोङो मा होन्दोंमोन नोंथाङा दा दाबावैसो बुंलांदों। दि ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो मा जोङो गोरिब। खौबो जों खमायनो हायो नङा होमबा नोंथां? निखावरि एबा औ खैफोद। नि खावरिनि निखावरि खै फोद आरो अनजिमाफोरखौ जों खमायनो हायो। आरो रांखान्थियारि माबाखौ जोङो मा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो मा
जौगाहोनो हायो औ माबा जेंनाखौ खमायहोनो हायो रांखान्थिनि जौगाखौ खमायहो
बेनिखायनो मा जोंनो सोलोंथाइखौ नाङा होनबा नथां
नांगौ
औ बेनि बेनिखिनि थाखायनो मा जोंनो सोरखाराबो जोंनो मा बेसेन नाङै सोलोंथाइखौ जोंनो उम होदों आरो ना नोंथां से थाखोनि फ्राय ओं गोजौ मुलग सोलोंसालिसिम दानिया मा जाखो औ मुलुग बेसेन नाङै सोलोंथाइखौ होनाय जाबाय औ आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरानो ओं सेनिफ्राय सि जिब ब्रै बोसोरसिमा बेसेन नाङै जोंनो मा कम्पालसरि एबा मा होनो बेखौ
कम्पानसरिखौ मा होनगोन जोङो औ लाथारनांगौ एबा फरायथारनांगौ बेफोरबायदि मोनसे
सोरखारा राहा खालामना होदों नंगौबा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ औ थिग बेबायदिनो जोंनो मा होदों फरायसालियाव थांथारनांगौनि थाखाय ओ मिददि मिल अ मिडडे मिल सानजौफुनि जानाय औ जानाय आदारखौ होदों मानोना जोंनि गासैबो नखरफोरानो ओ मा होनो धोनि नङा एबा ओ गासैबो बा औ गो थोजासेनो उम थोजासे जामुं जानो हाया बिनि थाखायनो सोरखारा जोंनो मा गोरिबफोरनि थाखाय मिडडे मिलखौ होनाय जादों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दे होनोमबा नोंथां बिदिबा दसे सम दोनथलायसै नामा
औ दे जागोन दे
उनाव लोगो मोनफैखिनानै आसा खालामबाय
औ औ दे।